हेलौ गोजोन सानजौफोरनि गोसो गाहाम हामलायनाय जासि थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय जाजोबोनाय जा
औ नोंथाङा आं नोंथांनियाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आंनो बे जोंनि बे मा होनो? जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथाय बे खौ‌ मानि थाखाय जानांगौ एबा, उ मा मा बसतूफोर एबा फिाइबो दं बिनिोमोन्दैोंथाङा फनसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। आङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथायाइफोरनि सायाव नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होनसै। जेनेबा जों फिथाइफोरखौ मेसेंवाउ बोथोर लायै बोथोर आलादा आलादा फिथाइ मोननाय जेरै जों मेसेङाव आलादा मोनो आरो दैज्लाङाव आलादा मोनो, आरो दैज्लां आरो मेसें मोननैबो मोनग्रा जोङो बेसोरबो फिथाइखौबो मोनो। बुंनो थाङोब्ला जोङो मेसेंनिखौ बुंग्रोसै मेसेंवाउ जों जेरैहाय मोनो खमला फिथाइ मोनो। आरो खमला फिथाइ मोनो बैग्रि फिथ फिथायाइ मोनो बेफोरनो जाहैबाय आरो मेसेंनि फिथाइफोरा, आरो दैज्लां मेसेङाव मोनग्राया जाहैबाय जेरै थालिर फिथाइ मोनो, आंगुर बे बेफोरखौ जोङो दैज्लां मेसें आरो दै्लाङाव मोननायफोरा जाहैबाय जेरै आनारस दं थाइजौ दङ आरो खान्थाल दङ लिरख' दङ ओमफ्रायो
बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो दैज्लाङाव मोनो आरो। जेरै जोङो दै सि्लाांावबो जोंहा मोनसे फिथाइ सामथायाइ जानायनि नेम फालिनायबो दंखायो, जेरै जोंहा दङ आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव जों दैज्लाङाव फालिनाय जायो नालाय बेखौ जोङो मा होनो? दैज्लाङाव बांसिनै फिथाइ सामथायाइ मोननायखाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो दैज्लांनिखौनो रायज्लायग्रोसै गिबियाव। जोङो जोंनि बारि बारि बागानाव जोङो ओ गायनानै लानो हायो आरो बेखौ जोङो ओ गोसो जाबानो जानो हायो फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां। जायनि थाखाय जों बेफोरखौ जानांगौ जोंनि देहायाव गोहो जगायो जों सानफ्रोमबो खामानि मावनायफोराव आरो जोंनि माखासे ओ मेलेम बाहायनाय आरो मा माखासे जोङो फिजिकेल जोङो मोदोमनि दहायारि गोहो बोलो जगायनो थाखाय जों फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानांगौ बेयाव बायदि रोखोमनि भिटामिनखौ जोङो मोननाय जायो गोहो जगायनाय भिटामिनखौ नो बायदि फिथाइनि फिथाइनि ओ मा होनो बे
हेल'
फिथाइ लायै फिथाइ जोङो बायदि रोखोमनि भिटामिनखौ मोननाय जायो आरो जेरैहाय जोङो ओ खान्थाल खान्थाल फिथ जोङो दैज्लां बोथोराव मोनो बे खान्थालखौ जोङो जानानै मोजां मोनो आरो खान्थाल फिथाइखौ जोङो ओ गोथाङैबो जानो हायो आरो फोमोननानै जानो हा हायो फोमोननानै जानो हायोबा जोंहा जोबोद मोजां जायो मानो होनबा फोमोननानै जाग्रा फिथाइ नालाय बियो गोथाङावबो जानो हायो जोङ गोथांवबो जोङो दाननानै आरामनो ओ संख्रि बानलु लगायनानै जों जानो हायो बेयावबो गोजोननाय दङ बेयावबो गोथाव मोनो आरो
बेनि अनगायैबो जोंहा गोखै फिथाइ गोखै फिथाइया जेरै जोंहा दङ ओ थाइजौ फिथाइ लिरख' फिथाइ बेफोरनो आरो आरो जोङो बेफोरखौ जायोबा गोजोन्नाय मोनो दैज्लाङाव जोङो गोखै जानो लुुबैयो जेरै जोङो दैज्लाङाव सान्दुङा बारा जायो जायनि थाखाय जोङो जानो नांग-नांगौ आरो बेफोरखौ जोंनि माखासे देहायाव थानाय मैलाफोरा गरम नांनाय सान्दुं नांनायफोरा बेफोरो खारो बे थाइजौखौबो जोङो गोथाङै जानो हायो आरो फोमोननानैबो जानो हायो फोमोननानै जायोबा साबसिनै जायो आरो गोथावसिन जायो गोदैसिन जायो ओमफ्रायायो गोथाङै जायोबा बांसिन गोखैया जायो आरो जेरै थाइजौखौ जोङो जानानै जोङो ओ बेनि बेगरखौबो जोङो गोजौआव थिंसाफ्राव फोराननानै जोङो बेखौ नांगौ समाव मुलिनि थाखाय बाहायनो हायो जेरैहाय जोङो दानि दिनाव बांसि नि सुगार जानायखौ नुनो मोनो बे सुगार जानायाव जों थाइजौ थाइजौ बेगरखौ जानानै होयोबा सुगारा नरमेल लेभेलाव फैयो एबा खमायो आरो बेबायदि जायो जोङो बेफोरबो मुलिनि थाखाय बाहायजाथाव आरोखि जेरै सुगारा गोदै गोदै जानायनि थाखाय जायो आरो थाइजौनि बेगरा जाहैबाय गोफा जायनि थाखाय जोङो बेखौ जायोब्ला जोंनि सुगारा खम लेभेलाव फैयो एबा बारानिफ्राय एसे खमाव नर्मेल लेभेलाव फैयो गेजेराव जेनेबा बुंनो हायो आरो आरो बिनि अनगायै जोंहा दंबावो आरोबाव फिथाइ जेरैहाय आनारस फिथाइ दङ आनारस फिथाइखौ जाहैबाय जोंहा जोबोद मोजां मोनो आनारस फिथाइआ जोङो ओ बेयाव आमतिसुवायावनो जोङो बे बेफोरखौबो जोङो जानाय जायो आरो। जदि बेवहाय जोंहा ओ माखासे भिटामिन दङ बेवहाय जोङो बुंनो हागोन आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां बियो आरो बेफोरखौ जों जायोबा जोङो दैज्लां बोथोराव जोंनि मोदोमाव दैया गोलोमदैजों थांगार जबो खम जायो आरो जायनि थाखाय जों बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव दैया जगायनानै थायो बेफोर फिथाइखौ जायोबा आनारस फिथाइफोरखौ जायोबा आरोखि आरो जोंहा दंबावो गोबां रोखोम रोखोमनि जों फिथाइ मोननो हाबावो जेरै मोननो हायो लिरखुखौबो जों दैलां बोथोराव मोनो लिरख'खौबो जायोबा जोङो गोखै फिथाइनि थाखाय बे गोखैनि थाखाय बेखौ जोङो मोजां जायो आरो गो- दैज्लां बोथोराव एबा गोलोम बोथोराव जानो थाखाय बियो। आरो जोङो दैज्लांनि मेसेङाव मोनग्रा दैज्लां मेसेङाव मोनग्रा होननानै बुङोबा जोंहा दङ। बेहाय आफेल दङ आंगुर दङ आरो थालिर फिथाइ दङ। थालिर फिथाइखौ जोङो गिबियावनो लाग्रदो थालिर फिथाइ जाहैबाय फांसे बाफांखौनो हमनानै लानो हागोन जों बेखौ। जै दाव जोङो खनसे फिथाइ मोनखांबाथाय बिनिफ्राय बे बिफांनिफ्राय फिथायाइखौ मोनला आरोखि जै मोनसे फिथाइ दांसे बिदांसे थायखांबाथाय बे बिफाङा हारसिंनो थैलांखायो आरोखि। जों बेखौ हमनानै लानो हायो। खनसे जानायावनो बियो ओ खनसे फिथाइ थायनायावनो बियो माने थैनानै थाङो आरो जों खनसेल' फिथाइ थायग्रा होननानैबो बुंनो हागोन जों बे बिफांखौ बेखौ जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाया मोजां जायो मानो होनबा बेवहाय जोंहा बायदि रोखोमनि प्रटिन भिटामिन मोनो जोङो।
गोहो जगायना गोहो जगायनानै जोङो लानो हायो थालिर जानानै आरो जोङो बुङोब्ला मेसेङाव जाहैबाय जोंहा बैग्रि फिथाइ मोनो आरो लिसि फिथाइ मोनो। आरो बायदि रोखोमनि फिथाइ मोनो। र' आरो बैग्रि फिथाइखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बैग्रि फिथाइआ जाहैबाय बे गरसेल' बेगर गोनां। बेयाव जोंहा ओ गोथाङै गोथाङैबो जानो हायो फोमोननानै आरो फोराननानैबो जोङो दैलाङाव गरम बोथोराव जोङो जेब्ला दैनि- दैनि गोनांथि जायो जोंनि देहायाव दैनि बिबाङा खम जायो गोलोमनायजों गोलोमदैजों गगारलाङो। बे समाव जोङो बैग्रिखौ जोङो माखासे फोराननानै दोननाय दैजों गलायनानैबो लोंनो हायो जेराव जोङो दिहाइद्रेसन जानाय जेनेबा जोंनि मोदोमनि दैया रानोबा जोङो बेखौ मोजाङै बेयो देहानि दै -खौ जगायनानै दोनो आरोखि। आरो बेल' नङा जोंहा दंबावो लिसु फिथाइ लिसु फिथाइआ जाहैबाय जोङो बेखौहायो मेसेङाव मोननाय जायो मेसेङाव बियो ओ दैनि माखासे जोंनि मो-मोदोमाव थानायफोरखौ मोजाङै गोहो जगायो आरोखि जों बेनिफ्रायबो जोङो भिटामिन एबा प्रटिनखौ जों मोननो हायो बेल' नङा गोबां रोखोमनि फिथाइ दं आंनि फिथाइ- सामथाइनि सोमोन्दै बुंनाया बेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायगोन नामा?
औ औ नोंथाङा नोंथाङा फिथाइ- सामथायनि सोमोन्दै बुंलांबाय जेनेबा नोंथाङा फिथाइ- सामथायनि बुंलां आं बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां -लाइफांनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों जोंनो जेनेबा बिफां -लाइफाङा मा -मा होयो? जों सुबुं जिउनो माबायदि मदद खालामो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आं नोंथां। बिफां जोंनि मिथिंगायाव मोननाय एबा मिथिंगानिफ्राय जों मोननाय बिफां- लाइफाङा जोंनो जोबोद मा होनो मदद होबोयो आरोना जोंनि बे जिउनि जिउ जिउ जोंनि जिउ थांना थानायनि राहा लामायाव बेबायदिनो जोङो बिफां- लाइफां बिफां होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां -लाइफां सिबियो मा होयो जोनो जेनेबा फिथाइ, फिथाइ होबाय फिथाइनि उनाव जोंनो बिदिनो मा होनो बि बिनि बिफां एबा बिनि माखासे जोङो जा- जानाय जेनेबा जोङो मुलिफोर बै मुलिफोराव जोङो मा खालामनाय जायो जों बाहायनाय जायो मेडिसिन हिसाबै एबा माबा मोनसे माबा मोनसे मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो आर ना नोंथां बेफोर बेफोरनो जाहैबाय मा होनो मोनसे बिफां लाइफांनि गुबै खामानि आरो बिफां लाइफाङा बिदिनो जोंनो थाबाय थानो थाखाय जायगा होदों जेरै जोङो न' बानायनायावबो जों बिफां लाइफां बिफां लाइफां एबा दंफांफोरखौ नांगौ जेरै बाथाम थखथा बैफोर खोरखि खोरखि बानायनो थाखाय जोङो थखथाफोर नांगौ आरो बिदिनो उखुम मुदा बानायनो थाखाय जोङो बाथाम नांगौ बेफोरबायदिय जोंनि ओ जोङनो होबोदों आरो आरो गुबैया जाहैबाय मा होनदों गुबैया जाहैबाय अक्सिजेन बे जे अक्सिजेन होनाय बे अक्सिजेना मा जायो जोंनि जों हां लानाय सुबुं जिउनि हां लानायाव बिदि गोबाङैनो मदद खालामो आरोना नोंथां बे मिथियोना आरो बुंनो हाबावो जेनेबा जोंनि जों हगारनाय अकसि माने कार्बन डाइ अक्साइदखौ कार्बन डाइ अक्साइडखौ गावसोर लानानै जोंनो गावसिनि अक्सिजेनखौ होयो आर ना बिफां लाइफाङा बेबायदिनो जोबोद जोंनि जिउआवबो हेफाजाब होबोदों आरो दंबावो बिदिनो आरो बिफां लाइफाङा जाहैबाय जोंनि बे हाखौ जोंनि हा गिसिखानायखौ रैखा खालामो जेनेबा जोङो दै बाना जायोब्ला दै लाइफांनि रोदाफ्रा गावसोरनि रोदाजों हमथानानै लाखिनाय बायदि जायो एबा हमथानानै दोनो जोंनि जोंनि हाखु आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंनि बे बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि हाया मा जागौमोन रानस्राव जागौमोन जोङो आबाद मावनानै जानो हानाय नङामोन सुबुं सुबुं अनजिमाया थानो हानाय नङामोन बेफोरबायाददि जागौमोन आरोोना बै बिफां लाइफाङा गावसनो बे हा सिंनिफ्राय दै दै जगायनाय बे दै जगायनायखौ गावसिनि लाबोनानै आरो हायाव रानस्रायनानै होयो आर ना बैफोरबायदिनो जोंनि हाया दा गिसि जानानै दं एबा आबाद मावजानायनि आबाद मावसानाय जानानै दङ जायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बेफोरनो जाबैाय जोंनि माखासे बेमार जानाय जोङो बे लोमजानाय साजानाय एबा माबा मोनसे गिदिर बेराम जानाय बैफोरबायदिनिफ्राय मुलि बानायनाय बैफोरबायदिनि मुलि बानायनाया जायोबा ज' जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां- लाइफांनि मुलिफोर एबा दंफां रोदा मानिबा बिलाइ मा बिगुर मानिबा बिबार मानिबा फिथाय बिसोर बायदिनिफाय मा होनदों मिदिसिनखौ जों बानायनाय नुनो मोनो आरो ना जों ओरैनो ओम' जेनेबा जोंनि लकेलयावबो माखासे जोंनि मिदिसिन बा बानायनायखाय जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो गगा मोननाय जायोब्ला एबा गारामा आलौनाय एबा गोजौहां-गोुजुहां जायोबा जों सखा बिदैफोरखौ फुदुंनानै लोंनो हायो। बेफोरबायदियानो मेन आरोना जेरै जोङो आरो बिहुरनि बेरामफोर जायोबा जोंहा निम दङ निमफोर जोङो फुदुंनानै उ फुदुंनानै जोङो दै गुदुंजों दुगैयोब्ला जोंनि बे मान लुनाय मानाय बेराम ओ मा होनो लासै लासैनो खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंङाव दङ सफारि बिलाइ बे सफारि बिलाइफ्राबो मा जादों जोंनि बे माखासे जोंनियाव माखासे गेस जानाय एबा हजम जायो बेैफोरखौ मा होनो फुं फुङाव सानफ्रामबो जायोबा जोंनि उदैया साफा जायो होननानै जों मोनथियो। आरो बिदिनो दंबावो जों दुब्लि बाव मोननाय मोनसे लाइफां जाय लाइफाङा जाहैबाय मानिमुनि होनो बैफोरबायदि लाइफां बिफांआनो' जाहैबाय जोंनि बे ओ उदैखौ साफा खालामनायाव जोंनो मदद खालामो आरोना बैफोरबायदिनो बिफां बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों आरो जोङो बे बिफां लाइफां गैयाबा जों सुबुं माहारियाबो एबा जिब ओ जिब जिब जुनारफ्रावबो थांनानै थाया होननानै जों मिथियो बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे बिफां लाइफाङा जोबोद आरो जोबोद गोनांथार उम जोङो हागौमानि जोंङो बे बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौ एबा संरैखा होनांगौ जों हागौमानि बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायबासो जोंहा जोंनि ओम थांना थानाय जोंनि थांना थानाया इजि एबा गोरलैयै जागोन एबा दाथ' नुनो मोनो जे बिफां लाइफां गैय नि जाउनाव जोंहा माखासे मुलगदाङारि दुंखावनाय जोङो जानानै फैदों। बेफोरबायदि मुलगनाङारि जावननि दुंखांखौ जोङो होबजानो थाखाय जों गिबियनो मा खालामनांगौ बिफां गायनांगोन बिनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै ओम मा होनो मुलुगनाङैनो मोनसे सान लानाय जादों बेनो जाहैबाय बा जुन बे बा जुना जाहैबाय इन्टारनेसनेल मा होनदों इनभाररनमेन्ट दे होनना मोनथिनाय जादों आरोना बेखौ जोङो जोंनि ओ मा मुलुगनङारि आबहावा सान होननानै जोङो मिथिनाया जादों आरोना बेखौ मुलुगावनो बयबो बे दिनखालि फांफा फांबाय बा फांनै फांनै जोङो बिफां-लाइफां गायनांगौ आरोना बिनि थाखायनो जों जोङो बिफा-लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम बुंनांगौआ गोजोन थों।